हेलौ
खोनादों ना
औ खोनादों दे
औ
फ्रायो मामोन आङो ओरैनो माने बिजाबसो नायलाबायनानै दंथ'योमोन आं ओरैनो
बिजाब फरायनो मोजां मोनसोयो नामा
मोजां मोनो बिदिनो सम सम फरायो जेन'बा
औ
गोसो जाब्लाथाय माने ओरैनो सर्ट स्ट'रिफोर सुंद' सल'फोर बिदि
औ औ बर'नि ना बर'नि सुंद' स सल' सल'माफोर औ मोजाङानो
दा बर' सुंद' सल' सल'माफोर फरायोब्ला नोंथाङा दा बैफोर सुंद' सल' बा सल'माफोरनि गेजेरनिफ्राय माबायदि बिथाफोरखौ मोननो हायो
आङोथ' फरायो होनोब्ला आं माने बांसिनै आङो रमान्टिकखौनो फरायनाय जायो आरोना जेनेबा बेलेग माबाखौ आं बारा फरायनो मोजां मोना माने बेहाय नों सुंद' सल' होनोब्ला मानोथ' ओ मोजां मोनलायनाय बे आं बांसिन फरायो नालाय बेहायथ' मा थानो जेनेबा
समाजारि ओ बांसिनानो अब्ला बां बासिनानो समाजारि सुंद' सल'फोरखौ फरायो होमब्ला ना औ बा समाजारि सुंद' सल'फ्राव जोङो जेरै बर' फोरनिनो जेरै बर'नि सुंद' सल' हिसाबै बर' हारिखौनो बिथा खालामनानै लिरनाय जायो नङा होमबा बेयाव बर'फोरनि आबाद मावनाय ना गाहाइयै आबाद मावग्रा जा मा मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै आब आबाद मावनाय ओ जिउ खुंनाय न'खर दानाय बेफोरबायदि बिदिनो सल' सुंद' सल'फ्राव जों मोनो दा जोंनि बर'फोरनि जे आबाद मावनाय ना जों बेफोरखौ सावरायनो ह हागोन नामा
औ हायो दे
औ दा नों नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जोंनिथिंथ ओ जेनेबा बांद्रायबो मावा आरोना जेनेबा बांसिनै हाय माने ओरैनो न'फोरावहाय एसे जानो आन्था बेफोरखौ मावनाय जायो आरो मैगं थाइगं बिदि ओमफ्रायो आबाद फोथार होनोब्ला बिदिनो एसे एनै माबलाबा बेसरफोर फैयो थेमसिखौ बांसिन फैयो आरोना जोंनिथिंजाय ओमफ्राय बांसिन माने बागान बानायो खिन्थु जेनेबा लेबु बागान थालिर बागान लेबु बागान थालिर बागान बागान बेफोरबायदि बानायो आरोना जेनेबा गय बागान लबार बागान बेफोरबो बानायलाबायो बागानजों माने बांसिन बुंफब बुंफनाय आरो जोंनिथिंजाय आबाद बेखौबो मावो एसे एनै जेनेबा सोरबा बायदिया जेनेबा सोरबा न'खरफोरा माने फाननो थाखायबो गायो आरो जेनेबा मैगं थाइगंफोर बेफोरबायदि दाथ' अनेक रोखोमनि मैगं दङ दाथ' जेनेबा खांखिलर लेस्रिफोर जोगोनारफोर मैथाफोर भिन्दिफोर पथलफोर बिदि दंना आरो जेनेबा जेनेबा गायखांबाय थारुन हालदै बेफोरखौ गायखांबाय आरो जेन'बा दाथ' बेखौ मोनथ'वा बेबायदि ओमफ्रायो बयहाबो माने एसे एनैबाबो जानो आन्थाखौ गायखाथारो आरोना बिदि आरो सोरबा न'खरफा बारा माने बुरजा गायनानै बाजारफ्राव फाननानै बुरजा रां मोनो बेफोरबायदिनो माने गावबा गाव नखर दानायाव जिउ खुंनायाव माने हेफाजाब होयो आरो बैफोर मोननाय रांफोराहाय बेबायदि दा नोंसिनिथिंलाय जेनेबा माबायदि
औ जोंनि ओनसोलावबो जे दुब्लिनि आबादखौनो जे दैज्लाङाव मावनाय दुब्लिनि आबादखौनो बांसिनै मावो जे बेफोरबादि नोंसिनिथिं बुंनाय बादि जे लेबु बागान गय बागान बेफोरो दङ नाथाय लबार बागाना जोंनि ओनसोलथिं गैया लेबु बागान गय बागान बेनिफ्राय थालिर बागान बेफोरखौ दङ नाथाय लबार बागानखौ जोंनिथिं खालामनाय आं नुवाखै जोंनि ओनसोलाव बेनिफ्राय आबाद जे दैज्लां बोथ थोरनि गासैबो रोखोमनि माइ आबादफोरखौ जोंनिथिं मावनाय जायो जेरै माइब्रा जोसा रन्जित बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माइफोरखौ मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बांसिनैनो मा माइनि सायाव सोनारनानै जाग्रा ओनसोल मानो होनोब्ला बैफोरो लेबु थालिर गय बैफोर बायदि बागाना जोंनियाव एसेबां मानि जाया मानो होमब्ला ओनसोल लायै ओनसोल हाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव जे आबाद दुब्लियावनो जोङो बेखौ दैज्लां बो थोराव आबादखौ गायबाय बिनिफ्राय मेसें बोथोराव जोंहा माइ आबाद खौ बोखांबाय बेनि उनाव जोंहा जे दालि मेसें बोथोरनि आबाद जेरै दालि सबाय थेमसि बेसर बे फोर फोरखौ बेफोर खौ आरोबाव बोखांफिनबावो मेसें बोथोराव बेफोरबायदि आबाद खौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो
मावोब्ला आरो जेनेबा गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा आ जोङो न'आव जेनेबा न'आव बाहायनो थाखाय बेसरफोरखौबो जोङो माने थाव बान्ना लानो हायो बेफोरबायदि आरो सबाय खौबोथ' जोङो जेरेबा बिनि साबा खौ गारामबा जोङो खारदै बनानै लानो हायो नङा होमबा आरो जानायावथ' जेनेबा ओंख्रिफोर जानायावथ' बे न'आवबो हेफाजाब होबाय आरो फानोब्लाबो माने गोब बां रां आरजिनो हाबाय आरो
औ हायो
बिदिनो उम आरो बेसरनिफ्राय थाव दहरनायाबोथ' मोजाङानो नों जेनेबा बायनांला न'आवनो द'हना लाखाबाय नालाय बुरजानो
औ आरो जे गुबुन हाथाय औ गुबुन हाथाय बाजाराव बायोब्ला जों बेखौ जे गुबै थावखौ जों मोनाबो जानो हागौ जे मिसायनाय बा लगाय मोनदेर थावफोरखौ जों मोननोबो हागौ जेन न'आवनो गायनाय बेसर न'आवनो फोनाय बेसर न'आवनो बानायनाय जि थाव गुबै बेफोरखौ जायो ब्ला जोंनि देहायाबो खहा जाया आरो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बेफोर आबादखौ मावनाय जायो
ओमफ्रायो जेनेबा नोंसिनिथिं बे आबादफोर मावनायफोराव जेनेबा रासायनिक हासारखौ बांसिन होयोना बा न'आवनो मोननाय हासारफोरखौ बांसिन होयो
जोंनि ओनसोलाव रासायनिक हासारखौ बांसिनै बाहायनाय जाया जे न'आवनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासार जेरै जोङो गोबोर हासारखौ जोङो मिथिंगायारि हासार होननानै बुंनांगोन ना जे बेखौनो जोंथिं बाहायनाय जायो औ बोरमा मेन्दानि खि बोरमा दिसिनि खि मोसौनि खि जोंना बेफोरखौनो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो न'खरावनो बयहाबो गावबा गाव गावबागाव मोसौफोर दंखायो आरो फिसिखायो मोसौजों लोगोसे बोरमा आरो बोरमा मेन्दा बेफोरखौ फिसियो जे बेफोरनि खिफोरखौ जमा खालामनानै जे हासार बानायो आरो बेखौनो आबाद फोथाराव गुवारै रानलानानै होयो जे गासैबो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रानो बे बेबादि खामानिखौ मावजोबो गुबन रासायनारि हासार बा देहायारि खहा जानाय हासारफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय जाया
माने न'खराव माने मोसौफोर फिसियोबा बिराद मुलाम्फा होयो आरो मोसौजों हालौवनोबो हाबाय बिनि सायाव मोसौ गायाथ' जोंनो गाइखेरबो होयो नङा होमबा
औ
गोबां गाइखेरबो होयो बेखौ जों फाननानैबो रां आरजिनो हायो बेनि सायाव आरो जों न'आवबो लोंनो हायो दाखाबो बानायनो हाबाय आरो खियाबो माने खामानि होबाय
औ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलथिं बांसिन न'खरावनो जे गंफा गंनै न'खरावल' सोरहाबा मोसौ थाया जे बांसिन न'खरावनो मोसौ थायो मोसौखौ फिसियो
बे मोसौनि माने गोबोरफोरखौ होनानै गायनाय मैगं फोरखौ जायोब्लाबो जोंहा माने देहाया जेबो माबा जाया आरोना
जेबो जाया जेबो खहा जाया जे देहाया जोंना गोग्गोसो जायो
आरो बिराद रासाइनिक होनाय माबा मैगंफोरखौ जायोब्ला मा जोंहा प्रब्लेम जायो
औ गोबां देहानि खहा जाया जायनि थाखाय औ जायनि थाखाय बांसिन बेमार आजारफोरा जोंनि देहायाव जायो
बोरमाबो मोजां
औ बोरमा मेन्दानि बोरमा मेन्दानि खिया बांसिन मोजां औ बोरमा मेन्दाखौ फिसिनायाव गोबां माने हेंथा मोन नाङा बोरमा मेन दाखौ फियोब्ला खस्थ' एबा हेंथा मोननाङा मानो होनब्ला बिसोरो जे मासेया सिगां लांग्रोबानो जे ज' ज' थांनानै बिसोरो जमायैनो फोथार दुब्लि फ्राव आदार जाहैयो आरो बिसोरो मोनानाय लोगो लोगो जे मासेया आव आवगायबोयोब्लानो जे फारि फारि गासैबो जमायैनो न'आव हाबफिनाय बेबायदि हुदा दङ बोरमा मेन्दाहा जायनि थाखाय बोरमा मेन्दाखौ फिसियोब्ला जेबो खस्थ' आरो हेंथा मोननाङा मानो होनबा बिसोरखौ दै दौहैनो नाङा खाहैनो नाङा गुबुन बोरमाखौ बेबायदि खालामनांगौ मोसौफोरखौ जों जेरै आबोर लायो नाथाय मोसौ बोरमा देसि बा मोसौफोरखौ जों जेरैबायदि फोर लायो बोरमा मेन्दाखौ जों बेफोरबायाददि आबोर लालायनो गोनांथि गैया दा बेनिखायनो बेयाव गोबां मुलामा मोनो जोङो जे माखासे टाइमखौ जोङो बोरमा मेन्दानि सायाव हगारनो नाङाखै बेबायदि आरो बेजों लोगोसे लोगोसे बेनिफ्राय मोननायखि ओरैबायदि मोजां हासार जे बुंनोनो नांला जे एसे गारलाना होबानो बेयाव गासैबो मैगंनो मोजां जाजोबो ग्लब ग्लब देरो औ दे
औ